हेल'
औ खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन। नोंथाङा सावरायफानो सम दंना?
सावरायनो हागोन नोंथां औ हागोन। उम दे खोन्थादो मा आयदाखौ सावरायो?
औ बैसागु आयदानि सायावनो सावरायनोसैदां नोंथां
हेलौ
औ खोनाबाय ना नोंथाङा औ औ बैसागुनि आयदानि सावरायसै नोंथां औ औ औ बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो होननानै मोनथियोना नोंथां?
औ नंगौ
जोंनि बर'फोराल' नङा माने आसामनि सुबुंफोरा बे फोरबोखौ फालिबोदों आरो दासिमबो फालिगासिनो दङ बे फोरबोखौ जोङो मिथिंगाजों सोमोन्दो थायो आरो मोसौ मैसो बेफोरबायदिजों सोमोन्दो थायो आरो बोथोरजों आरो गोदान बोथोर सफैनायजों सोमोन्दो थायोना बे फोरबोआ औ बैसागु फोरबोखौ जोङो मोननै रोखोमै फालिनाय नुयोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
सिगाङावनो जोङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागुखौ लानाय जागोरो होमबा मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि संक्रान्ति खालि जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां औ बे मैसौ बैसागुनि जानायनि सिगां जोङो माखासे गोखा गोखै मैगं थाइगं जेरै लाफा सायख' खिफि बेन्दों मानिमुनि दाउ फेन्दा थाराय बेफोरबायदि दिंखिया आरो दंबावो माखासे माखासे मैगं थाइगं एबा खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ गोरलै बेफोरबायाददि नायगिरनानै सेजौ सेथा जोङो नायगिरनानै बेखौ जोङो नायगिरनानै दोनो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो आरोबाव नायगि बावो रायदों रायदों आरो बैग्रिसु खाथ्रि बिबार लोखोना बिबार जोङो बेखौ मा अखानायै संक्रान्तिनि खालि फुङाव जोङो बेखौ न'नि दरखं दरखं एबा मोसौ गलियाव एबा लामानि दर खङाव जोङो बेखौ खाथब खाथब थेबनानै दोनो आरो
औ नंगौ
औ बेनि उनाव जोङो आरोबाव मोसौखौ दैमाफोराव थुखैनानै लानानै आरो नङा ब्ला न'नि दंखलावनो दै लानानै थुखैना लाखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो मोसौनो लाव फान्थाव बेफोरबायदिनि माला खालामनानै जोङो गानहोयो आरो ना नोंथां।
औ औ
समावनो जोङो मोनसे दोंसे मेथाइ खननानै गानहोयो आरोना नोंथां जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर फिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर आरो बिमा गायदे बायदि जाजा फिफा बरलद बायदि जा बारि खनानि एमबु बंगोला नोंसोर जागोन गेदेर जांगिला बिदि गान खनै खनै जोङो मोसौनो गानहोयो आरोना बेनि उनाव आरोबाव जोङो औ ओंखामो दोनि ओंखामदोनि हांगार एबा सारायनि हांगारनि खिथुआव थानाय हांगारफोरखौ जोङो ए रख'नानै मोनसे थालिर बिलाइयाव लानानै जोङो थाव गो थां एबा थाव गुबैजों जोङो बेखौ लाब गायनानै मा खालामो बेखौ मोसौनाव फुनानै होयो आरोना नोंथां। औ बेनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ मोसौनि दुरुंफोरखौ रोसि फोरखौ हास'नानै बेखौ बे सान खालि जोङो संक्रान्ति सानखालि जोङो बेखौ हगारनानै होनाय। बेनि उनाव। होनानै लाबोफिनबा मोनाबिलि समाव जोङो। रोसि गोदान होनानै होनाय जायों आरो बा दुरुं गोदान होनानै मोसौफोरखो खानाय जायों। बिनि मोनाबिलि समाव। ओव काखाना लानाय जेरै मैगं थाइगं बे मानि मुनि बाथिनाफोरखौ जोङो गोखा। गोखैफोरखौ जोङो दाउफोरजों एबा अमा बेदरफोरजों जोङो बेखौ। जायो आरो ना नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि रोखोमै फालियो मोसौ बैसागुखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां जोङो बैसागो होनोब्ला। जोंनि बैसागुआ जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे रंजानाय फोरबो बा जोङो गोदो। गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय जोंनि बर' हारिनि। मोनसे आ जेखौ जोङो आमाइ थख्ल'नि खावसे बा। बेबायदि होननानै जोङो बुङो माने बैसागुनि बैसागुखौ। खौ माने फालियालासेनो नागारनानै माने बर' हारिया माने थानो हानाय मोनसे। माने गोहो गैया आरो बेयो जोंजों माने नांजाबफानानै थानाय मोनसे। फोरबो दा बेबायदिनो जोङो। बे फोरबोआव जायखौ जोङो। सैत्र दाननि जोबथा सान। खालि जोङो जाय मोसौ थुखैनाय होननानै जाय मोनसे फोरबो दङ बेयो। जों बे खालि जोङो बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माखासे बेफोरबायदि। जोङो गिबियावनो फुङावहाय हालदै गोथां आरो। हांगारफोरखौ जोङो थाव गुबै गलायनानै जोंनो बे मोसौनोफोरनो। माने बिखुाव गासै मोसौनि गासै मोदोमावनो। पुननानै होयो बिनि उनाव जोङो बिबार मालाबो सुनानै गानो। ओमफ्राय खायफाबा ओमफ्राय बे लाव फान्थावखौबो। गानहोयो आरो गानहोनानै बेबायदिनो ओमफ्रायो जोङो दुब्लि फोथार। बा दैमाफोराव बिलो। जोंङो लानानै थांनानै बेखौ थुखैनानै दुब्लि बै सानखालि। दुब्लियाव उदाङैनो हगारनानै होयो बे खालि जोङो दोनदाल होआ। थिग बेबायदिनो उनावहाय आरो फिन मोना मोना। गलियाव बेखौ लाबोना नै फिन गलिनि दरूं। गासोखौबो सोलायोबनानै गोदान होयो गोदान दिरूं। खालि जों खायो बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागोखौ। अ फालिनानै जोङो थिनहरो बा जोंहा आरो मोनसे। खान्थि दङ जोङो बै मोसौ बैसागि खालिनो जोङो। गोखा गोखै जानाय होननानै जायखौ बुङो जोङो जौसे से था जोङो। बायदिसिना मैगं थाइगं बा बिफांफोरनि जोङो। जौ गोरलैफोरखौ जेसेबांखिनि माने जाजाग्रा बिफांफोर बा मैगंफोर दङ बेफोरखौ जों। बुथुम जोबनानै हाग्राफोरनिफ्राय लाबोनानै। जोङो बेखौ जायो बे सानखालिनो जोङो बेलासे बा मोनाबिलियाव जोङो। गोखा गोखैखौ जोङो खाजि जायो। बेबायदि जानायनि मोनसे फोथायनाय आरो। खान्थि दङ जोंनि गेजेराव बेयो जाबाय जोङो बेफोरबायदि बोसोरनि जोबथा। ओ बे गोखा गोखैखौ जानानै जोङो ओ गोदान माने गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय ओ बेबायदि मोनसे जोंनो फोथायनाय दङ ओमफ्राय आरो जोङो बेफोरबायदिखौ जायोब्ला बे माखासे जोंनाव बेमार आजार थानायफोरा माने खारो जोङो गोजां माने बिदाय होयो जोब जोबथा सानाव जोङो बोसोरजों लोगोसे जोङो बेमार आजारफोरखौ बिदाय होनाय बेबायदि फोथायो आरो उ फोथायनानै जों बेखौ जायो बेनि उनावहाय जोंहा ओ से बैसागो एबा जोङो मानसि बैसा सागु होननानै जों जायखौ बुंनाय जायो बे सान खालि जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै
औ
ओ न'नि गिदिरफोरखौ जोङो गिबियावनो खुलुमग्रोयो एबा बिसो रनिफ्राय जोङो बोर लायो ओमफ्राय बे गिदिरफोरा उन्दै फोरनो ओ बोर सास्रि यो बेबायदिनो बोर लालायनानै जोङो ओमफ्राय उनावहाय जोङो गावबागाव थानसालिफोराव बा रायजोनि ओ बा थानसालिफोराव जोङो थांनानै ज'यैनो बोसोर गोदाननि मोजां हास थायनानै जाहाथे बै बोसोर गोदाना मोजाङै मो जां बारलाङो जोङो जाहाथे जेबो खहा बा बेमार आजार बायदिसिना जेंना सोमजिया बेखौ जोङो ओ मिजिंथिनानै जोङो ओ बे थानसालियाव इसोरनियाव जोङो आर'ज गाबो एबा जोङो बेबायदिनो जोङो आर'ज बिख' गाबनानै बिख' होयो। बेबायदिनो जो जोबनानै थाङो बे से बैसागोआबो जोंहा ओमफ्राय गुबैयै जोङो थाम बैसागोनिफ्रायसो जोङो बै बा जोंनियाव जा मोनसे नेमखान्थि दङ। जोङो गामि गामि गामिनि माने न'खर न'खर हाबनानै जोङो ज' ज'यै मोसानाय खाम, सिफुं, ज'था लानानै मोसा साहैनाय ओ बिदिनो मा हरो जों बेखौ लाबोनाय ओ मागिनाय बा ओ बिगोमाया न'खरनि बिगोमाया माबा मोनसे गोसो जानानै हरोब्ला जों बेखौ लाबोनाय आरो लोगोसे जोङो ओ बेदर मा बायदिसिना जानानै आमफ्राय जोंहा बैसागोआवथ' जोङो बयबो बेफोर जो जा लोंग्रा जौ बेफोरखौ जोङो एसे एनै बाहायखायो थिग बेबायदिनो माइब्रानि बिदै बा मा थानि बिदै बेफोरखौ जोङो ओ एसे एनै बयनावबो लोङो जायो। रंजायो मोसायो बेबायदि खालामो आरो जोङो
औ नंगौ नोंथां
फुर औ बैफोरबायदि जोङो न'खर न'खर हाबनानै मोसानायनि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिया माने नुजाखांदों आरो मानोना जोङो सोराव जोङो सोरनिबा न'खराव जोङो खनसेबो बबेबा समाव जोङो थांफेरा सोरनावबा आरो सोरखौबा ओ सोरखौबा सोरजों लोगो मोनलाया बै समाव माने ओमफ्राय नाथाय नाथाय जोङो बै सानखालि जोङो बयनिबो न'खराव हाबनानै जोङो हाबनो मोनो। बा मोखां नुलायो बेबायदिनो जोङो राव होलायनो मोनो लोगो मोनलायो बेबायदि खान्थिजोंनो जोंनि माने समाज एबा जोंनि गामिफोरा माने खौसेथियाव थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेफोर बेफोर खान्थिफोरा माने जोंना जोबोद मोजां आरो बयखौ माने मोनफ्रोम जोंनि खान्थि एबा जों फालिनाय बा मानिनाय बेफोर खान्थिफोरा माने ओंथि गोनां आरो जोंनि बर'फोरनि गासैबो ओं बेबायदिनो जोङो बेखौ फोजोबनानै थाङो आरो जोङो बैसागुखौ
जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथां बैसाख बैसख नि से थारिख खालि जोङो गोथार जाग्रोनानै दुगैस्रां लोबस्रां लाग्रोनानै न'नि न'फोरखौ लिरस्रांनानै बा ग'फोरखौ लस्रांनानै जोङो आलारि बाथि एबा गय जरा फाथै ज'रा होनानै जोङो खुलुम खांनायनि उनाव जोङो देरसिनफोर खौ खुलुमो आरो दुइसिनफोरनो बेबायदिनो बोसोन बावो मान बावो बेबाय दिनो अननाय जासियो आरो न'आवनो दाननाय बिमा बिफाफोरनो जोङो गामसा एबा दख'नाफोर एबा आर'नाइफोर होनानै बिसोरखौ खुलुमो आरो गोजाम बोसोरनि नांलाय खमलाय जानाय एबा दाय दुहिफ्राव जोङो निमाहा बिलायनानै माबायो आरोना अनलायनाय फैफिनो आरोना नोंथां बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो ओंखाम जाखांनानै सानसुफु बेलासिनि समनिफ्राय जोङो बेबायदिनो गावब गाव हानजा हानजा एबा बोराय बुरिया आलदा सेंग्रा सिख्लाया गावबा गाव आलादा उन्दै उनलाफ्रा आलदा बेबायदिनो जोङो ज' ज' ओंखारनानै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरबायाददि लानानै जोङो न'खर न'खर हाबनो हाबो आरो ना औ औ दा आरो दानि मुगायाव नुनोसै मानोना बेफोरबायदि न' न' हाबनानै जानाय लोंनाय बारा जानाय एबा एखमबा मोना गना बिदि जानायनि थाखायनो जोङो मोनसे आरोबाव गोदान माने गामियावनो जयैनो मोनसे मोनसे माने लांदां बैसागु खालामनानै फालिनाय नुनो मोनदोंसै आरोना नोंथां औ औ औ। बेबायदिनो नै थारिख खालि एबा थाम थारिख खालि जोङो गामियावनो ज' जानानै फुंनि समाव जोङो ज' ओंखारलायनानै गिदिरसिनफोरखौ खुलुमस्रांनानै बि आरोबाव जोङो माखसे खेला दुला जेरै खन्थाइ आवरायनाय माखासे सोंगाब बादायलायनाय बेफोरबायदि खालामनानै जोङो आरो मोनानि समाव माखासे मेथाइ खनग्राफोर एबा मोसागिरिफोरखौ लेंहरनानै जोङो बेफोरखौ माने खुंफुंनाय नुनो मोनदोंसै आरोना नोंथां औ औ बिदिब्ला जोंना औ समाबो जाबाय नोंथां औ औ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ औ दे